औ औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथांङालाय अ नोंथाङा । बोरैहाय दंङ?
औ मोजांङैनो दं आंङो
थां ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन
औ
नोंथांङा सम दंङ ना?
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो आयदानि सायाव एसे सावरायनो नोंथां
औ जागोन
ओ गिबियाव बिदिब्ला नोंथांनो बे बैसागो फोरबोनि बागै नोंथांनो एसे' सावरायना अफ फोरमायथिना होग्रोनि नामा नोंथां
औ
ओ बेबादिनो बैसागो फोरबो बैसागो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथ मिथिखायो जेरैहाय जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फोरनि बैसागोआ मोनसे जोबोद रंजाथाव फोरबो आरो ना
औ
बुंनो थाङोब्ला जों ओ बैसागुखौ जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो अ बे लोगोसे जोंहा बैसागुआव बैसागुखौ जोङो मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनो हायो जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो जोङो बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो सैथ्र' दाननि जोबथा जोबथा खालाराव एबा जोबथा सानाव जोंङो मोसौखौ थुखैनाय जायो ओ जाय दिनखालि जोंङो मोसौखौ थुखैगोन ओ बे दिननि सानसेयागोल सानसे सिगांङावहाय जोंहा मोसौ थुखैनो थाखाय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ नांगौ जायो नङा होमबा जेरैहाय ओ लाव, फानथाव बेबादिनो हालदै, थाराय, दिग्लिलिथि गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जोङो बेफोरखौ जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बे दिननि सानसे आगोलावनो जोंङो बुथुमखानाय एबा नागिरखाना दोनफैनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोंङो ओ जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बै दिनखालि जोंङो बेफोर फिथाइ सामथाइखौ मोजाङै सुस्रानानै मोनसे आ मोनसे आइजेंआव माने मोजांङै हाना लानाय जायो आरो जों आरो मोसौखौ जाम्फै एबा दैखर नाला। फुराव फोथाराव लांना थुखैहैनाय जायो आरो ओ बेबादिनो जोंहा मोसौ थुखैनायाव आरो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे खुगा मेथाइ दंखायो आरो। जेरैहाय लाव जा फानथाव जा बोसो बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेखौ जोंङो मोसौ थुखैनाय समाव माने बुंनायखौ बुंनाय जायो आरो बे खुगा मेथाया माने गोदोनिफायनो सोलिबोनाय आरो। अ बेजों लोगोसे ज जोंहा बेनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखांना फोथाबो फुननाय जायो आरोहाय जोंङो बे मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ ओम। मानसिनि बैसागो मानसिनि बैसागोखो जोंनि ओनसोलफोराव माने ओ हाबथासे एबा सानस्नि बो लाखिनाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोंहा। बैसागोनि सेथि खालाराव जोंङो। गासिबो रायजो राजा ज' जाना माने जोंनिख्रुय गेदेरफोरखौ जोंङो मान बावो। बा बोर लायो आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय जायो आरो। ओ बेनि उनावहाय। जोंहा ओ। ओम बेनि उनाव ओ नैथि सानाव जोंहा मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मैगं थाइगं गोखा गोखै जानाय जेरैहाय जों बेफोरबादि मिथिंगायाव मोननाय ओ सेजौ सेता मैगं जेरैहाय जोंङो गोखा गोखै खुंखा दिं खिया। बेबादिनो फस्ला ओ। थारायखान्दा माने मिथिंगायाव जि मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौनो जोंङो बुथुमनानै जानाय जायो आरो बे मैगं ओ बे गोखा गोखैखो मिथिंगायाव बुथुमनायखौ मानो जायो होनबाथाय जोंहा माने बेखौ। बेमार आजार जेन सानाय सुनाय लोमजानाय बेमार आजार बेफोर सोमजिया बेनि थाखाय माने जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने फोथायनाय दंखायो आरोना बेनिखायनो जोंङो जानाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मानसिनि बैसागु।
औ नोंथां। नोंथांनि बुंनायखौ आंबो गनाय थिहोयो। ओ बैसागोआथ' जोंनि बर'निनो जोब माने बयनिख्रुइबो। माने गिबि फोरबो। आरो बर'फोरा बैसाग बैसागुनि अनगायै जों कात ओ आमथि फोरबो कात। थि फोरबो लोगोसे। आगोन फोरबो आरो जोब। ता फोरबो जों मागो फोरबोखो फालियो नङा होमबा। बैसागो होननानैब। बुंबाथ' नोंथांङा जेरैबायसा बुंलांबाय बिदिनो। जोंनि साइदआवबो जेनेबा मो सौ बैसागो जायखौ जोंङो एक मा सैथ दाननि जों जोबथा खालार खालि जोंङो मोसौ थुखियो। थुखैखांनायनि उनाव जोंङो मोनाबिलिस समाव जोंङो ओ फुजा खालामो मोसौखौ ओ। गारो बिसोरनि दुरुंफोरखौ जोंङो खान माने सोलायनाय नानै होयो आरो मोसौ दुरुंखौ बिनि उनाव जोङो आं फुंबिलियावनो जोङो खुंखा बिदिनो एकस'थाबिदनो जोंहा मैगं खानानै जेनेबा जों मोनाबिलि समाव जोङो बे दिनखालिनो जायो सोरबाया जायो। बेदरजों सोरबाया जायो जेनेबा निरामिस सोरबा अमाजों सोरबा दाउजों बिदिनो जों जानायखौ नुयो आरो। बे जोबथा खालि आरो। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आबौमोननि बुंनाय बायसा जेनेबा फोथायनाय दङ जेनेबा बर'फोरा एकस' एक बिदखौ जुदि जायोब्ला जोंनि बेमार आजार सानाय सुनायफोरा खारो होननानै जोंहा फोथायनाय दं औ बिदिनो जोङो बेदिनखालि जायो आरो सेथि एक थारिखै जोंङो आरो गामि बाथौ थानसालि बा सोरबा गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै एक थारिखै जोङो फुजा खालामो आरो उन्दैफोरखौ खौ जोङो गेदेरफोरा बोर सानस्रि आरो उन्दैफोरा गेदेर फोरनियाव बोर लायो माने बोर लानाय होनाया जायो आरो खोनादों ना नोंथां बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो एक थारिख दुय थारिखनि उनाव जोङो बर'फोरा बिदिनो गासिबो गाजा गोमजायै मोसायो आरो। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बिदिनो गथ' गथायाइ गावबा गाव जेनेबा उन्दै गथ'फ्रा गावसोरनि उन्दै जुरिया बैसोजों मिलायनाय बिसोर गावसोरजों रंजाफायो। थिग बिदिनो बोराय बुरैफोरा बिदिनो रंजायो सेंग्रा सिख्लाजों ज' ज' जाजाय बर'नि दामनाय देनाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना बे थरखा बेफोरखौ लानानै जोङो बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै रंजानायखौ जों दिनैसिम फालिबोबाय थ
औ नोंथां थारैनो।
जों औ। बेजों लोगोसे जोङो आरो ओ गाव गावनि हारिमु गाननाय जेरै हिनजावफोरा जेरै गोमो दख ना ओ गस्ला गुफुर गोजा ब्लाउस लोगोसे फास्रानि फालि बिदिनो सेंग्रा फ्राबो गामसा बिदिनो गिनजि सला आरो फास्रानि फालिखौ लानानै जोंओ रंजायो आरो बिदिनो अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाइ आं नोंथांनियाव सोंनानै नोंथांमोननि साइडआवहाय बैसागोखौ जेनेबा बोरैहाय गाजार रंजायै मोसायै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो बुंनो थाङोबा नोंथाङा बुंनाय बादि जोंनि ओनसोलाव माने उन्दैनिफ्राय गेदेर बोराय बेनथ' गासैबो माने जोङो बेबादिनो गासैबो ज' ज' जालायना माने बेबादिनो देलाय मालाय माने बिदिनो गोदान गानग्रा जोमग्रा गाननानै जेरै हिनजावसाफोरा दख'ना गोमो दख'ना बिदन बुङो ओमफ्राय आरो गेरेगांनि फास्रा गोजा बेबायदिनो ब्लाउस गोजा आरो बेबायदिनो फोथा देलाय मेलाय बिबार थुनानै माने ओमफ्रायाय आरो बिबायदिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां गस्ला गुफुर बेबायदिनो आर'नाइ फालि लानानै माने जोबोरै गाजा गोमजा मोसायो आरो ना बेजों लोगोसे बर'आ जाय जायखौ बुङो बर'नि दोरोङारि जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेबायदि बैसागु रंजानायफोराव दामग्रा देग्रा दामजुफोर दंखायो जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा गंगोना बेफोरखौ लानानै माने जोङो जोबोरैनो रंजायो आरो ना जोंनि खाथि खाला ओनसोल गासैनावबो बेबायादि रंजायो माने गावजों गाव खुगाजों खुगा मेथाइ खनानै बेबायदि रंजानायखौ नुनो मोनो आरो गोदो गोदायबो माने जों गासिबो माने ज' ज' जालायना बेबायदि रंजानायखौ नुखायोमोन अब्लाबो माने दानि बैसागोजों गोदोनिजों गोबां फारागथि दं आरो ना ओ आथिखालाव माने खाइफा खाइफा ओनसोलफोरथिंहाय माने थेब, अडिअ रेकरदिं, मबाइल फननि नि गेजेरजों माने बेबायदिनो मेथाइ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ
जोंहा आथिखालाव माने गोबां माने बैसागो जों लोब्बा लानानै फांसन आरि खुंनायखौ नुनो मोनो आरोना बेयो माने जोंहा गोदोनिफ्रायनो फैफाखानाय नङामोन माने बियो दाबावैसो सोमजिनाय गोदान बेफोरबायादि बुंनांगोन आरोना बुंनो थाङोबा बे फांसननि गेजेरजों जोंबो जोङो गोबां थुनलाइारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि बेबायदि दामनाय देनाय रोजाबनाय मोसानाय बेबायदिनो बेजों लोगोसे खारनाय बादायलायनाय हरखा बुंनाय बेबादि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो जों बेबादि बाहागो बेबादि लानायखौ नुनो मोनो आरो ना बुंनो थाङोबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेनिफ्रायबो गोबां गियान मोननो हायो आरो ना बेयाव गोबां साहस मोनो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव माने बेबादि खुंनायजों लोगोसे लास दिनाव एबा गेवलां मेल खालामो बेहाय जोङो गेदेर सुबुंफोरखौ लाबोनानै गोबां बोसोन होयो बिबुंथि होलांओ बेफोरनिफ्रायबो जों खोनासं
औ नंगौ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो जोंनि बैसागोखौ आथिखालाव जोङो जौस्रां लेभेलावबो अपेन जौस्रां फिल्डआवबो आरो अपेन फिल्डआवबो जोङो बैसागो रंजानायखौ जों आथिखालाव नुयो आरो जोङो बे फांसन होननानै नोंथाङा बुंलांबाय नांगौ गथ' गथायफोरनि फोरनि जेनेबा खेला दुला गेलेनाय बादायनाय बेजोंबो लोगोसे माने बैसागुजों रंजा रंजानायजों लोगोसे जोङो गथ'फोरखौबो जों माबा मोनसे जिउआव सोलोंनो हानाय बायसा जोङो गथ'फोरखौबो बे मोनसे गेलेनाय बादायलायनायखौ जों रंजानायनि गेजेरजोंबो लाफालाङो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो अपेन माने लांदां फोथारावबो जों मोसायो जेरै बायसा जोङो बैसागो मोसानाय जेरै प्रग्राम खुङो जेनै कम्पिटिसन खालामनाय जायो जायगायाव जों दा गामि गामिफोराव लाय हरनानै जायफोर गामिया बैसागो मोसाग्रा दं बिसोर हानजाखौ लाना फैनानै बैयाव अपेन फिल्डआव मोसाहोनाय जायो आरो जाय बिथांमोना जेनेबा सेथि नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हादो बिथांमोना बैसोर अर्नाइजारफोरा माने होनाय बायसा बिथांमोना रांखौ हरगोन आरो मानोना रंजानायजों लोगोसे प्राइजखौबो जेनेबा बिथांमोनखौ जों खरसा आबाद हरनाय जायो बिदिब खालामनाय जों आथिखालाव नुयो आरो आरो लोगोसे अपेन स्टेस होननांगौबा नोंथाङा बुंलाखाबाय बे गामियाव जेनेबा अफे जौसांङाव जोङो बैसागोखौ रंजायो बैसागो ज' जेवजा मोसायो गामिनिनो बोराय बुरै बिदिनो रंजालायनाय बर'नि जेनेबा जंखायलायनाय बिदिनो एदावलायनाय बेफोर र मेथाइखौ जोङो खुगा मेथाइफोरखौ जोङो बैसागो मोसानायाव जों मोसायो आरो मानोना बैसागो मेथाइनाया मो जानया जंखायलायनाय जानांगौ अब्लासो जोङो बैसागो मोथायनाया बियो ओंथि गोनां जागोन आरो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो अ अब्ला जों नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय समाबो बारबाय नोंथाङा
अ अ नोंथां
दोनथ'नोसै नामा
औ दे दे